औ
औ खोनादों नों औ ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना
हागोन नोंथां आं दा फ्रिखा
आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादों औ बुं बे आयदायानो जाहैबाय ओ फालांगि आरो माने जेरै आथिखालाव जों नुनो मोनो जोंनि बर सुबुंफोराबो माने गोबां बे बिबांनि बर सुबुंफोरखौ आथिखालाव फालांगि खालामनानै ओ नखर खुंनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बे ओ बेबायदिनो ओ जि फालांगि बे फालांगि ओ खौ ओ माबायदि खालामोब्ला जे सासे सुबुङा माबायदि जाफुंसार फालांगिरि महरै गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ औ हागोन नोंथां अब्ला नोंथांनि सोंथियाव आंहा जोबोर गोजोननाय दङ। जायखौ जोंङो फालांगि फालांगि होनबाथ' जों मिथिखायो नोंथां, ओ फालांगिया जादों मा जोंनि जिउ खुंनायावहाय थांना थानायाव जोंखौहाय मा मदद होग्रा मोनसे गोहो जायखौ होनो जोंङो मा जोंनि आथिङाव गसंथानो जोंहा गोहो फैबाय बा जोंङो हाबाय मानि आथिङाव गसंथानो हानाय मानि मा जोंङो गावखौ फिसिनो हाबाय। मा जोंङो ला बा जोंङो मावनानै जानो हाबाय बा जोंङो मावनानै फिथाइखौ मोनजाबाय। बेखौनो फालांगि होननानै बुङो सापस फालांगिया बिद दिनो अनेक रोखोमनि दङ गोबां रोखोमनि दङ नोंथां फालांगिया मा ओ गिदिरनि गिदिर फालांगि फिसानि फिसा फालांगि बिदिनो गाबागाव थाखो थाखो थाखो थाखो लेभेल लेभ गावबागाव लेभेल बा गावबागाव थाखो थाखो खथा खथा फालांगि दङ। सापस आंङो एगजामपोल होनो नोंथां जोंङो दा मा बांसिन जोंनि बर' फोरनि गेजेराव माखौ फालांगि खालामो होनोब्ला अमा खायसे मा अमा फियो ना बर' आइजोफोरा गामियारियाव अमा फिसियो अमाखौ फिसिनानै मा बेखौहाय जोंङो मा बाजाराव फानहरो अब्ला जोंङो अमा गोरलैयावहाय जोंङो सापस थाम रोजानि बाबै अमा फिसाखौ, जोंङो बिदिनो जि दान जिनै दानफोरनिनि उनावहाय जोंङो बे थाम रोजानि फान बायनानै फिननाय अमाखौ जोंङो फानहरबाय खौ ओ जिथाम रोजा बा जिबा रोजा बा थामजि रोजा अब्ला जोंङो मा थाम रोजानि ओमफ्रायहाय जोङो बेयो माखासे गोबांसिन रां मोनबायना थामजि रोजाखौनो अब्ला बेनि थाम रोज बे बेनो जोंनि फालांगि। बा बेनो जोंनि थांना थानायावहाय मदद होग्रा रांखान्थिखौ जोंनि रांखान्थिखौ सुफुंग्रा बेफोरनो मा फालांगिव आरो मा अमा अमाखौ जोङो बर' आइजोफोरा फिसिनानै अमाखौ दानो माबायाव जोंनि बर'नि मा ओ बिदामोन दानो बिबथैमोन दानो जों जोंसो बर' सुबुंफोरा हौवाफोराव अं अमाखौ दानो। बांसिन मा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बे फालांगिया सोलियो आरो। आरो दंबावो बेनि अनगायै जोंनि बर' आइजोफोराबो मा आथिालावहाय बाजार बाजाराव थानानै न'आव ओरैनो थायालासे ओ‌ बिदि नो दखना- दख'ना जोमग्रानि फालांगि खालाम रोंबाय, कमला आफेलनि फालांगि रोंबाय, मैगं थाइगं फाननो रोंबाय, अब्ला मा बिज बियो मा जोंनिनि थाखाय मोजां माने जोङो बर' आइजोफोराबो बिदियावहाय जों फालांगि गि खालामनो रोंबाय बिनि थाखाय जोङो बाख्नायनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो न'आव ओरैनो थायोब्ला मा जोङो बेफोरबायदि रांख जों आरजिनो हानाय नङामोन। बा जोङो न'आव ओरैनो थायोबा जोङो मा बिफोरबादि रांङा
औ थारैनो।
जोंहाथ' नों मानसि सुबुं हा माहारिया नोङो खामानिखौ मावाबा नों मोनजाया। आरो रां आरजिनो‌ हाया। जोङो रांनि थाखायनो मा ओ एखम्बा सुखु दुखु खस्थ' खालामनानै मा गोबां गोबां खामानियावहाय जों होसो नांगौ जायो।
औ नोंथां।
बांसिनबा जों सुबुं माहारिया ओ बुहुमाव थांना थानायनि थाखाय बयहाबो मोनथायाइ दं बेनि थाखायनो मा जोङो फालांगि खालामो। फालांगिया बेनो जे आं बुंलांख थाबाय थिग बेबायदिनो बिनि अनगायैबो अनेक अनेक रोखोमनि फालांगि दङ सोरबाबा गयनि फालांगि। फाथोनि फालांगि माइनि फालांगि आलुनि फालांगि गारि मथरनि फालांगि सोरबा सोरबा बिल बिं ओ कनस्ट्राकसन बायदिसिनाफोरनि लुनाय फालांगि बेफोर मा गासिबो जोंनि मानसिनिनो मावनो गोनां हाबा दा
बुंनो थाङोब्ला जोंनि जिउआनो मा फालांगिजों बा फालांगिजोंहाय जोङो दाजानाय जोङो खायसे मानसिफ्रा साख साख्रि बाख्रि मावो ओ बिदिनो गोबांथार मानसियानोथ' साख्रि बाख्रि मोनाना बिनि अनगायैबो जोङो मा माखासे ओ फरायनानै थानाय बा फरायै मानसिफोरा मा खालामनानै थानो बेयावनो नआव ओरैनो थायालासिनो मा जों आबाद मावो। जाय जों आबाद मावो फाथो आबाद माइ आबाद जुखाम आबाद बिसोर मा गासिबो मोनफा मोनफा फालांगि। जोङो फालांगिया मा बेखौ होननानै बुङोब्ला इसेर सिगाङाव बुंखाबाय जोङो मावनानै मोननाय माने जाय जों मावनानै मोनो जेरेखम जोङो गरसेखौ गरनै खालामो माने जोङो थाइसेनिफ्रायासो थाइबा दस थाखा खामायोना बे एरना एरना थाइना फैनायखौनो मा जों बेखौ फालांगि खालामनाय होनो माने जोङो जाय खस्थ' मावनानै मोनो बा जोङो समबार होनानै जोङो गरसेखौ गरनै खालामनो हायो बेनो जोंनि फालांगि बा बेजोंनो मा जोङो न'खर संसार खुंनो हायो बा बेजोंनो जोङो मा गावनि जिउखौ खुंनो हायो बा नों गथ' गथायफोरोंनो हायो दा आङो बेखिनिखौ बुंबाय नोंथां। आंबो नोंथांनाव फंनैसो सोंनि अब्ला नोंथाङा मा मा फालांगि खौ मावनो मोजां मोनो आरो नोंथांनि ओ ओनसोलावहाय मा मा फालांगिया बांसिन सोलियो बा जागासिनो आरो बांसिन फालांगि होननानै बुङोब्ला नोंथांनि ओनसोलाव मा बेखौ नोंथाङा आ एसे फोरमायदो।
औ नोंथां ओ नोंथांनि सोंथिया जोबोद मोजां ओ बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा आबाद मावनायजों लोगोसे बा दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे बेफोर फालांगिखौ माव मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरखौ आथिखालाव नुनो मोनो। जोंनि जि दोरोङारि फिथा ओ जेरै फिथा सिथाव बा फिथा लावदुम औ बेफोरखौ जों आंथ आथिखालाव हाथाय बाजारावहाय ओरैनो न'आव जिरायनानै थास्लायस्लाय बेबायदि जोङो सावनानै फाननायखौ आथिखालाव नुनो मोनो। बेबायदिनो गोबां बर' आइजो आजोफोरा ओ गाव गावनि बे रोंगथिजों ओ साहा गला बा फिथानि गला बेबायदि होनानै गाव गावनि न'खरफोरखौ बेबायदिनो सुंथाबोदों लोगोसेनो गावनि गथ' गथायफोरखौ ओ सोलोंथाइ लानायाव ओ गोबां हेफाजाब होबोदों ओ लोगोसे ओ बर' आइजोफोरा आथिखालाव नुनो मोनो ओ दाउखौबो आथिखालाव ओ जोंनि ना ओ लकेल दाउखौ जोङो जि न'आव फिसिनाय दाउ बेखौ जों आथिखालाव बर' आइजोफोरखौ ओ फाराम हिसाबै ओ बिखौ गोबां फियो बे हिसाबैबो जों बेखौ आजावना लानायखौ नुनो मोनो। ओ जेराव जों खम बिबांनि खरसाजों जों दाउ फिसाफोरखौ बायना लाबोनानै ओ बेयाव ओमाफाय न'आव फेदेरनानै बिमा खालामना बा दाउखौ खासि खालामना दोननानै जों उनावहाय गोबां मुलाम्फायाव फाननायखौ जों जोंनि बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनबोदों। लोगोसेनो ओ बेबायदिनो ओ जोंनि जि ओ बर' ओ हौवाफोर जाय आबादारि। बिथांमोनाबो माइ आबादजों लोगोसेनो ओ जेरै बेसर बा फाथो ओ बेबायदिनो जोगोनार ओ आ रैमालि बा खुसेर बेफोरनि जि माने बागान खालामनानै जि फालांगि खालामनाय बेफोरखौबो जों दिनैसिम नुगासिनो दङ। लोगोसेनो ओ आथिखालाव नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जोंनि न'खरावनो गायनानै दोनजानाय जि औवा। बे औवानि फालांगिखौबो जों जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आथिखालावहाय ओ गोबां ओ मोजां फालांगि हिसाबै आजावना लानायखौ बा गनायना लानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो, जोंनि ओनसोलनि जि औवाफोर दं बेफोरखौ जों न'खरफ्राव थांनानै कालेक्ट खालामनानै बेखौ जों गुबुन जायगायावहाय ओ ट्रेन्सपर्ट खालामनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां। अब्ला नोंथाङा जोंनि फालांगि मावनायनि सायावहाय ओ माखासे खोथा बुंलांबाय। बे थारैनो सैथोजोब दा एसेब्लाबो बुजिनो मोनबाय, मिथिनो मोनबायदि जोङो नोंथां। फालांगिखौ माबोरै मावो बा फालांगिखौ जों मानो मावो। दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो माखासे खिनि समावहाय फोरमायलांबाय। दा जोबोद मोजां मोनदों नोंथांखौ नोंथांजों आं बिदि फालांगिनि सोमोन्दै सावरायनानै।
औ नोंथां।
हायोब्लाथ' मा फालांगिखौ जोङो गासैबो मावनो मावो आरो मावखायो। जेब्ला जोङो ओ न'आव बेखार थायो। खामानि दामानि गैया जायो। अब्ला जोङो मा ओ फालांगि मावनो बयबो सानो, बयबो गोसोआव फैयो नाथाय मा मावनो आवगायाबा हाया। मानो हाया होनब्ला जोङो मा ओ आखायावहाय रां गैया। रां गारगोनो गैया। बा सोरबा - सोरबा रां दंबाबो आइडिया गैया। बेफोरनि थाखायनो जोङो मा फालांगिखौहाय फालांगिनि फोथाराव जों ओंखारनो हाया। बेफोरखौ जोङो मा ओ सुफुंनो थाखाय बा जोङो बिसोरखौ जोङो लामा दिन्थिनो थाखाय जोङो बा आङो बा नोंसोरो ओ गावजों - गावनो मा जों हेफाजाब फोरोंनांगोन मानि जोङो रोङैखौ फोरोंनांगोन। आरो जोंबो माखासे रोङैखौ माखासे गोरों, सुबुंफोरनाव जोङो सोंना लानांगोन। दा फालांगिखौ माबोरै मावजेनो। दा बेसेबां रां खरस खालामनानै जों बेसिबांनिफ्राय मावो। बेफोरखौ मिथियोब्ला जोंनि थाखायनो फालांगियावहाय मुलाम्फा गोनां। दा फालांगि होननानै बुङोब्ला फालांगियाव माखासे समावहाय जोङो लसबो जानो गोनां जायो। लसआ मानि थाखाय जायो होनोब्ला मा जाय मावजेननाय बा जाय रोङा बेफोरो मा बांसिन लस जायो। बेखायनो मा फालांगियावहाय जोङो बांसिन मानसिया लाब जानायखौ जों नुनो मोनो। खिन्थु थाखायो जे एखम्बानि समावहाय लसबो जागोन एबा लाबबो जागोन। दा जोंना नोंथां रालायनानै। जोङो बेफोरनि सोमोन्दै फोजोबनो हाया गुसुं समनि गेजेराव। जोंहा समनिबो आंखाल। बेखायनो आं नोंथांजों लोगो मोननानै एसेब्लाबो आं गोजोनबायदि, फालांगिनि सायाव सावरायनो मोननानै। दा अब्ला जोंना टाइमाबो सौफैबाय। अब्ला आं नोंथांखौ ओ उननि मोजां आयदानि सायावहाय ज' लोगो मोमलाय -फिनगोन बा बिदिनो सावरायनो मोनफिनगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। बा मिजिंथिबाय। दा अब्ला जोङो दोनथ'लायसै ना मा होनो थां औ औ दे दे। गोजोनबाय।